हेलौ हेलौ खोनादोंना औ औ औ खोनादों बुं
नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ आं फ्रियैनो दङ।
ए होनबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन ओ आं ओरैनोसो दंखायो
ओ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि ना मा होनो नोंथां बे टपिकआनो जाहैबाय दैनि बागै जोङो सारायदिनि ओ
मा मा?
दैनि बागै दै दै बाहायनायनि बागै आरोना देहाखौ जोङो मा मा खालामो खामानियाव बाहायो बिनि बागै आङो सुंद'यै सावरायदोनि दैयाखौ जोङो बिदिनो ओ जेब्ला लामा मोनसे बानायो आरोना लामा बानायनायनि सिगां जोङेबा दैयाखौ सिगां सारग्रोयो आरोना जाहाथे बे हाया गोजोयो ओ जुदि ओ लामा बानायनो थाखाय जेब्ला ओ गारिफोरनिफ्राय अन्थाइ बाला बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरनो लामायाव होजेरा आगजुफोर लाबोखांनायनि उनावहाय मा दैयाखौहाय बेयाव बाहायनाय जागोरो आरोना जाहाथे बे हाया गोजोयो। गोजोयो बायदि दैमाफोरनिफ्राय लाबोनानै एबा दै ओ बोहैनाय दैसा फोरनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावहाय मा बे दैयाखौ औ बेयावहाय सारना होयो आरोना सारखांनायनि उनावहाय मा बे जाथे हाया गोजो बेनि उनावहाय नांगौ रोखोमनि बेफोरबायदि आला हाथ्राजों बानायनाय माने मा होनांगौ बेखौहाय ब्लेक अइेल फोरजोंहाय बानायनाय ओ गोसोम औ बायदि बायदि रोखोमनि आरो
मा होनो बेखौ
औ औ बिदि खालामोसो आरो खायसेया मा सिमेन्ट लगायनानैहाय अन्थाइ बालाखौहाय जाथे ओ लगाय होखांनायनि उनावहाय मा दैयाखौ होयो आरो ना औ दै होखांनायनि उनावहाय बिदिनो लामाफ्रावहाय लगायनाय होखानाय जायो आरोना। आरो बेफोरजों लोगोसे बेयावहाय आरो आरोबाव बेखौ राहोनो थाखाय मा दैयाखौ बाहायनाय जायो।
औ।
आरो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला बे जाहाथे बियो राथों आरोना औ औ औ आरो बेजों लोगोसे मा न' मा बानायनाय न' बां बानायनाय
औ न' बां बानायनायावबो जेनेबा न'खौ
औ
बेयावबोथ' जोंनो नांगौ मथे जेनेबा दैखौ साराबा न'आव साराबा माने दै बियो जेनेबा गावस्रायोना बेयाव सिमेन्टाव गोबां बिबांनि दै नांगौ आ नङाथाये होनोमबा
औ औ औ नंगौ नंगौ मानो होनोबा न' लुनायनि सिगाङाव औ
खेथि आबाद मावनायावबो जों नांथार जोंनोथ' दै जेनेबा हाखौ जोङो हाब्रु खालामनानैसो गायाथे बेखौथ' हाब्रु खालामना नो थाखाय बा जोंनो अखा हादै मोनाबाथ' जोङो दैखौ ओ मा होनो बि बयरिं माबानिफ्राय सारनानैबाबोथ' जोङो दै खौ जेनेबा हाब्रु खालामनायनि उनावसो जों माइखौ जेनेबा माइ गायनायानो होन खोथिया फोनायानो होन बेयावबोथ' जोंनो दैखौ नांथारगौ बा बेयावबो बाहायोना जों दैखौ आरो लोगोसे जों जेनेबा थांनानै थानो थाखाय जों लोंनायावबो बाहायो जोंनि मोनफ्रोमबो माने जिउआव बेसेबां जों खामानि बाहायो दै नङाबा जोंना माने जायानो जेरै जोङो
ओम आरो बेजों लोगोसे ओ आबादफोरावबो जों मैगं मैला जिखुनु गासिबो बेसादावनो जोंनो माने दै नांगौ नङा होमबा नोंथां आरो बिनि अनगायै मा जाबावो जों दैखौ
ओ नोंथाङा न'नि बागिबो होनबाय आरो ना न' लुनायनि सिगाङावहायबो मा दैयाखौ बायनाय जायो आरोना माने इथायावहाय सिगांहाय दैयाखौ सोमोनो एबा सार बेगना होयो आरो ना जाहाथे बे लगायनाय बुस्थुआ माने सिमेन्टआ बिजोंहाय माने ओ सिथाबनो हानाय बायदि आरोना आरो बे न'लुनायनि सिगाङावहाय जोङो मा औ
अन्थाइफोरखौ गोजोनो थाखायबो सारस्रिनानै होयो आरो जेला ओ ओमफ्राय जेनेबा न' लुखांनायनि उनाव थालाय मारिखांनायनि उनावबो जोङो न' सिंनि आं जेनेबा गाहायनि थालाखौ थालाखौ जेनेबा थालाय होयोना बेयाव माने न'सिंआव बेयो माबानानै दैखौ सानैसो सानथामनि थाखाय सोमनानै दोनो होनबा माने बेयो बेयो गावस्राया जेनेबा दै जेसेबां नांगौ बिबांनि दै मोनो अब्लासो बियो गोराजायोनानै बुङो आरो मिसट्रिफोरा ओमफ्राय दैखौथ' जोङो बाहायनायखौ जोङो जेनेबा दैमानिफ्रायबो मोननो हायो जोङो दैमानिफ्राय दाथ' जों बयरिंनिफ्रायबो दिुहुननानै जों दैखौ बाहायो नङा होनबा आरो लोगोसे जों दा मा दाथ' जोङो इजि आवगोलावथ' दंख'ला दैनिफ्राय दहननानै बाहायोमोन ना जोंङो दैयखर आरिसो बानायोमोन ना दाथ' जोंहा मेस सिंजों सुइस होबानो मोनोना मथर बिदिजोंबो दैखौ जोङो माने बख'नानै बाहायो आरो आरो बेयावबोथ' जोंना दै नङाबानो जायाना माबा मोनसे ओंख्रिखौ जेनेबा जोङो फोमोननो थाखाय बा मोनहोनो थाखायबाबो जोंनो बेयाव दै नांगौ नङा होनबा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों
हेल' अ औ औ बुंफिनदोलाय माने आं आङो माने दै खौ होनदों आरो मा‌ ओंख्रि ओंखाम संनायावबो जोंनो दै नांगौ जायो माबा मोनसे ओंख्रिफोरखौ जों माखासे ओ दै नु दै होनानैसो फोमोनो बेयावबो जोंनो ओंख्रि ओंखामावबो माने दै नां थारगौ आरो जिखुनु माइरं सुनायानो होन मैगं मैलाखौ सुनाया नो होन बेफोरावबो माने जों दैखौ बाहायनाय जायो आरो आरो गोबां माखासेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
आरो बिजोंनो लोगोसे नोंथाबो होनबाय मैगं सुनाय बायदिसिना आरोना आरो बे फोरखौ मा गारि मथर सुनायावबो जोङो दैयाखौ बाहायनाय जायोबा दोनोबा गारिया मैला जायोब्ला मा बेखौहाय दै नङाब्लाथ' बे साफा जायाना मानोना दैया जेबो गोनांथि बेफोरजों लोगोसे मा बे मैलाखौ खारनो थाखाय मा साबोन बायदिसिनाजों औ साबोन बायदिसिनाजोंहाय मा ओ‌ सेन्फामिफोर होननानै दैजों लगायखांनायनि उनावहाय गारिफ्राव सारना होयो आरोना
एसे गोसा बुंनायसाय माने एसे खम खोनादों साउन्डखौ
नोंथां हेल' खोनादोंना
औ औ दे होमबा एसे
मा ओ गारि मथर सुनायावबो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो रोनान्थि नङाब्ला बियो साखोन सिखोन जाया आरो बेजों लोगोसे मा ओ जुदि ओ ट्रेनारिफ्रावबो मा दैयाखौ बाहायनाय जायो आरो दा मानो होनोबा बिदिनो टयलेट बायदिसिनायावहाय मा दैयाखौ नांगौ जायो
औ औ साखोन सिखोन लाखिनाय
थिनियालिबो गोनांथार आरो जि जिउ गोनांफोरनि थाखायबो जेबो गोनांथार आर ना
ओं जिब जुनारफोरनोबो गोनां जायो
आरो जोंनि माइ आबाद गायनाय टाइमावबो दै नङाब्ला जोंनि आबादा जाहाया जेरै हमना लायो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद एबा फाथाबो बायदि बायदि रोखोमनि गायो आरोना
गासिबो माने आबादावनो माने दैखौ नांखागौ दैनि अनगाथ' जों मानसियानो होन जिब जुनारानो होन थांनानै थानो हाखाया बिसोरनोबो जेनेबा ओ गावसोर जेनेबा देरनो फिथाइ थाइजासिम बेयाव दै दै मोनबासो बिसोरनो जेनेबा आदार जायोना बिफां लाइफाङाथ' दैखौसो आदार हिसाबै बाहायोना बेनि थाखायनो गोनांथार जायो आरो बिफां लाइफांनोबो
औ औ नंगौ नंगौ आरो बिजों लोगोसे मा मैगं बायदिसिना गायनायावबो मा दै नङाब्ला माने मोजां जानो नागिरो आरोना देहाखौ इसेबाबो सारनांगौ जायो आर ना मानो होनोबा बियो हाया हाया जुदि
जायोब्ला माने रा जाखाया खेथिफोरा
औ औ। मानो होनोबा बे बिफां गोरलै गोरलैयाबा हा सिंनिफ्राय दै बोखोबोनो थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो आरोना। बेनि थाखायनो मा दैयाखौ सायाव होग्रोनांगौ जायो जाहाथे बिसोरो मा थाजिम मोननो हानाय बायदि। आरो बेजों लोगोसे ओ मानसिया ओ जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि दैनि थाखाय जोबां आंखाल जायोबा मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब बसे जायगायाव मा बेखौ फारहरनो एबा दैथायहरनो हायो आरोना। जाहाथे बै जायगायाव दैयाखौ मोननानै बिसोरबो बाहायना हा हानाय बायदि गावनि नांगौखौ सुफुंना लानो हानाय बायदि आरोना आरो बेजों लोगोसे मानसिनो नांगौ बायदि रोखोमनि ए बाहायनो हानाय बायदि आरोना आरो दैयाखौ जोङो मा बेफोरो फेक्ट'रियाव लांनानै मा बेखौहाय ओ बेक्टेरियाखौ बुथारखांनायनि उनावहाय मा
लोंनो थाखाय मानसिनो बाहायजाथाव खालामनो हायोना जोङो बे माखासे जेने बा जोङो ओ दैखौथ' जों आइरन गोनां दैखौ बाहायनो हायाना। बेखौथ' जों सोदाङो एबा फिलटार फिल्टारनजोंबो आजिखालिथ' गोबां माने फिल्टार खालामनो हानाय आगजु जेनेबा फिल्टारनबो मोनबाय दा बेफोरजों जोङो जेनेबा फिल्टार खालामनानै लोङोबा जोंनि देहानि नि थाखाय साबसिन जायो आरो जेनेबा दै जेनेबा जोङो दै बाहायनायावबो एसे सांग्रां थानांगौ होननानै आं सानो मानो होनोबाला दैनि थाखायनो माखासे बेरामबो जायो जेरै जों बांद्राय आइरन गोनां दै लोङोबा जोंनि देहायाव किडनियाव अन्थाइ जायो। अन्थाइ गल ब्लादारफोराव अन्थाइ जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो दै बाहायनायाव जोङो एसे सांग्रां ग्रां थानायाबो मोजां।
औ नंगौ नंगौ।
खौ लोंनाया ओ माने गाहाम आरो जोंनि देहानि थाखाय।
आरो बेजों लोगोसेनो ओ नोंथाङा दैनि बागिबो ओंखारबाय मानो होनोबा बे जुदि जुदि ओ दानि समावथ' नायोबा नि समावथ' बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायामोन। आरो दानि समावथ' गोबां रासनाारि बाहायसायो आरोना आबाद मावनाय टाइमावबो जुदि एम्फौ एनला रासायनारि हासार बाहायनाय जासै जुदि बे रासायनारि हासायानो हासारा दैजों लगायनानै मिलायनानैहाय बे लैथायोयाव मिलाय मिलाय बोहैलांफिनो आरोना बियो गुबुन थाबाय थाना नालाय बियो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बोहै लाङै लाङैनो दैमाफ्रा सहैयो आरोना।
दैखौ गुबुंले खालामोना बिसोर दैमाफोरखौ ओमफ्राय बे दैया गुबुंले जाबाथ' दैमानि नाफोराबो थैगोन ना जेनेबा जिब जुनारा लोङो ब्लाबो बिसोरथ' बेराम जागोन।
औ औ बिदिनो आरोना बायदि बायदि रोखोमनि बाहायनायजों लोगोसे दैया गुबुंले जायो होनबा नोंथां समावबो जाबाय जोंनिया दोनथ'नायसै नामा?
गोजोननाय थाबाय दे।